खोनादोंना नोंथाङा? औ औ गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ ओरैनो
आङो ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां
बिदिब्ला नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन ना? औ ओ आङो नोंथांनिसिम कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय नोंथांमोननि ओनसोलावबा खाथि खा खाल ओनसोलफोरावहाय बैसागो फोरबोखौ माबोरै फालियोबा खुंनाय जायो? नोंथाङा गिबिनिफ्राय नोङाब्लाबो गिबिनिफ्राय जोबजासिम
म सुंद' सुंदोबाबो नोंथाङा आंजों सावरायलायनो हागोन ना? औ हागोन नोंथां
औ ओ बिदिब्ला जोङो गुबै आयदायाव फैनोसै नोंथां
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बैसागो फोरबोखौ माबोरै फालिनो? एसे बुंनो हागोनना? औ नोंथां हागोन बैसागो फोरबो होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय मोनसे रंजानाय फोरबो
औ नोंगौ नोंथां
बैसागु फोरबो होननानै बुङोब्ला ओमफ्राय जोंहा मोननै फोरबो फालिनाय जायो मो मोसौ बैसागो आरो मानसिनि बैसागो मोसौ नोंथां थारैनो मोसौ बैसागोखौ जोङो सैथोनि जोबथा सानखालि फालिनाय जायो बेखौ जोङो पानिलाव फान्थाव गोबां रोखोमनि फिथाइफोरखौ गल गल हानानै जोङो बिखौ माला सुनानै दैमायाव दैमायाव थुखैहैनाय जायो आरो खि आङो बिनि बागै मोजाङै मोनथिजोबा नोंथां
औ
औ ओमफ्राय बिनि अखानायै से बैसागोनि से से खालार खालि जोङो मानसिनि मानसिनि फोरबोखौ फालिनाय जायो आरोखि
औ नोंगौ
ओ मानसिनि फोरबोआव जोङो फुङावनो दुगैस दुगैस्रां लोबस्रां न'नि बिमा बिफाखौ खुलुमनानै आरो न'नि गिदिर गामिनि गिदिर गोलावफोरखौ खुलुमनाय जायो। बिनि उनावहाय जोंनिया बिदि बै दिनखालिनो खुंखा जानाय फोरबोआ जायो आरोखि जोंनाव, फुंखाखौ गला एबा बाजारनिफ्राय बायना लाना फैयो नङाब्लाबो हाजोफोराव नङाब्ला गामियाव थायोब्ला बेखौ खाना लाबोननानै
औ नोंगौ।
न'नि गासैबो बिदिनो ज' जानाय जायो आरो। न'खराव फुजा होनानै।
औ नंगौ नोंथां।
औ बिनि उनावहाय जोङो बिनि अखानायैनायनिफ्रायसो मोसानाया जोंनिया जायो। बे मोसानाय फोर्बोआव जोङो आइजोफोरा गोमो दख'ना गोजा ब्लाउस। ओ आर'नाइ गोज्जा गोदोनायाव हाय आरो जान्जियाव आर'नाइ खानायाव बिबार लानाय जायो आरो हौवाफोरा गामसा जान्जियाव आर'नाइ गस्ला आरननाय गस्ला आरो गोदोनायाव आर'नाइ लानाय जायो।
औ नंगौ।
ओ बिब्दिनो आरो गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय जोंनि ओनसोलावहाय जेनेबा मोसानो फैयोबोला, रंजानो फैयोबोला, जोङो बिस रनो माइरं एबा रां हरनायखौबो जोङो नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव।
औ नंगौ नोंथां।
बिनि उनावहाय जोंनि ओनसोलाव जेनेबा बैसागो फोरबोआ जोबोबोला लास्टावहाय जोङो जोबथारनायाव जोङो
औ औ।
गामिनि गासैबो रायजोआनो खाना जानाय जायो आरोखि।
औ नंगौ नोंथां।
गुबुनाव मोसानो थाङोब्ला एबा रंजानो थाङोब्ला गुबुननिफ्राय मोनबोनाय रां एबा माइरंफोरजोंनो गामिसेयैनो जोंनिया जहाय जहै खाना जानाय जायो। औ आरो नोंथाङा नोंथांनि नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो बेखौ
औ हागोन नोंथांनो थारैनो।
औ नोंथां दे होमबा बुंनायसै।
जोङो जोंनि ओनसोलावहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो बैसागोखौ मोननै रोखोमै फालिबोगासिनो दङ।
औ नोंथां।
जोङो सैथो दाननि जोबथा सानखालि फालिनाय बैसागुखौ मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागुखौ जोङो बैसाग दाननि सेथि सानखालिनिफ्राय फालिनाय जायो।
औ औ थारैनो।
जेरै जोङो मोसौ बैसागुखौ फालिनो थाखाय गिबियावनो नांगौ जानाय गासै बायदिसिना रोखोमनि मुवाबा बेसाद जेरैहाय जेगलिलिटि थाराय, हालदै, लाव फान्थाव, सबाय सौराय, बायदि रोखोमनि बिबार बिलाइफोरखौ जोङो सानसे
औ औ
गलाफोर निफ्राय लानानै फैनाय जायो। बेनि उनाव औ बेनि उनावहाय जोङो सैथो दाननि जोब थासानखालि फुङाव सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्राङै जों ङो बेखौ गंसे आइजेङाव ज खालामनानै बेखौहाय जोङो थुख्रा थुख्रि हाना लाग्रोनाय जायो। बिनि बिनि औ बेनि उनावहाय जोङो बेखौ माला सुनो थाखाय गिबियावनो जोङो औवानि थेवोल जिरनानै लाग्रोनाय जायो। बेनिफ्राय जोङो औ बे बेखौ जोङो माला सुखांनायनि उनावहाय मोसौनो गानहोखांना बेफोरबादिनो खाथि खालानि हा मोसौखौ थुखैनो लाङो आरो बेवहाय जोङो थुखैनाय समाव ओ औ गोदोनिफ्रायनो मोनसे जोंहा सुंद' सल' ओ नाय दङ बेखौहाय जोङो जेरैहाय लाव जा फाथाव जा बोसोरै बोसोर एर हानजा हानजा बिमा गायदे बादे दा जा बिफा हालुवा बादि जा
औ नोंथां थारैनो।
बेफोरबायदि खनखांनानै जोङो मोसौफोर खौ मोसौफोरनि मोदोमावहाय जोङो मोनसे हांगारनि फोथा फोनाय जायो जायखौ जोङो बेफोरबादिनो थौनि एबा सारायफोरनि खिथुनिफ्राय जोङो हख'नानै बेखौ थाव गुबैजों गलायनानै लाग्रोनाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो औ बेखौ जोङो थारायनि थाराजों एबा दिगलिलिटिनि थाराजों मोसौनि मो दोमाव फोननानै होनाय जायो बे मो सौनि मोदोमाव औ फोथाखौ मानो फोनो होननानै बुङोब्ला ओ गोदो गोदायनि आबै आबौनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला बै फोथा ओ फोथाखौ फोनोब्ला जो जो जोंनि मोसौ बोरमा- फोरा ओ बैसानखालि उदां फोथाराव हगारना होनायनि थाखाय जाहाथे हाग्रा बंग्रानिफ्राय मोसा मुुफुर
मोसा मुफुरफोरा
जों जोंनि मोसौफोरखौ जानो हाया बा सिगिनो हाया बेनि थाखाय जोङो बैफोर फोथाफोरखौ फोननानै होनाय जायो होननानै मिथिनो मोनबोदों
औ
औ बेफोरबादिनो जोङो जेब्ला मोना मोनाबिलि समाव जोङो मोसौखौ लाबोगोन अब्ला जोङो जोंनि गलिफोरखौहाय बेफोरबायदिनो लिरस्रांनानै आलारि बाथि लगायनानै धुपधुना सावनानै जोंहा मोसौखौ औ जों जोंनि मोसौ बोरमाफोरखौ गोदान फागाजों एबा गोदान दिरुंजों खानाय जायो। ओ औ बिनि अखानायैनिफ्राय जोङो मानसि बैसागु हिसाबै फालिनाय जायो ओ बै बैसाग दानानि सेथि सानखालि जोङो मानसि बैसा गु फालिनाय जायो अब्लाबो जों बैसानखालि जोङो गेदेरा उन्दैखौ मान होनाय बेफोरबादि बिदिनो ओ बिमा बिफाखौ खुलुमनानै बोर लानाय बेफोरदिनो अननाय होलायनाय बै बै हाबाफारिया बै सानखालि जा जायो नोंथां बेनि थाखायनो औ जोङो गिबियावनो फुङाव सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां लाग्रोनानै आलारि बाथि साव नानै जोङो जों गाव गावनि बिमा बिफाफोरखौ खुलुमग्रोनांगौ आरो बोर लाग्रोनांगौ आरो बैफोरबा दिनो गामि गामि खाथिनि बा न' खाथिनि आबै आ बौमोनबो जोङो खुलुमनानै बोर लाग्रोनांगौ बेफोरबायदिनो उन्दैफोरखौबो मान होनांगौ बोर लागोर
लागोरनांगौ
बे बेनि उननिफ्रायसो जोङो औ नैथि सानखालिनिफ्राय जोङो मोसानाय हाबाफारिखौ लायो बै सानखालि जोङो औ। फुङावनो सिखारनानै गासैबो गामिनि ओ फंबाय बिनानावमोन बा आब' आदामोन आबै आबौमोन गासैबो ज' ज' ओंखारनानै बेनि न'खर बैनि न'खर आरो बे गामिनिफ्राय बै गामिसिम जोङो ज' ज' आरो बे बेवहाय जों मोसानो थांनायाव जोंहा आइजो आइजोफोरा गोमो गाबनि बा गोजा गाबनि दख'ना गाननायखौ जों नुनो मोनो आरो बेजोंनो
औ
औ गोजा गाबनि गस्ला गाननाय जायो आरो बेनिफ्राय आर'नाइ फास्रा लानाय जायो बेजों लोगोसे हव हौवासाफोराबो खायमा गाब गामसा गाननाय जायो आरो गोबां रोखोमनि आर'नाइनि गस्ला गाननाय जायो बेजों लोगोसे आरोबाव गस्ला गुफुर गाननानै गोदोनियाव आर'नाइ फास लानाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो बे मोसानो थांनायाव औ जोंहा गोबां रोखोमनि दामग्रा आगजु लांफानाय जायो जेरैहाय जोङो जोंनि दामग्रा आगजु होननानै बुङोब्ला खाम सिफुं सेरजा जथ
थरखा हारमनि सिंस्रिं बैफोरबायायदि रोखोमनि दामग्रा आगजुफोरखौ जोङो लांफानाय जायो। ओ आङो हमदांना मोनदों दि ओ औ गोदोनिफ्राय दिनैसिम हालागै जोङो जोंनि ओनसोलावहाय सेरजा आरो गंगना बै मोननै बे दामग्रा गोगजुखौ आङो जोंनि ओनसोलाव नुफेराखै नाथाय नोंथांमोननि सोलाव बै दामग्रा आगजु आ दङ ना गैया नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
बिब्दि दामग्राम आगजुआ जोंनि ओनसोलावबो गैलिया नोंथां
औ ।
औ बेफोरथ' गोदो गोदायनो गोमालां गोमालांजोबनो मोनबाय औ औ नोंथां नोंथाङा बुंलायसै
औ आरोबाव जोङो बैफोर दामग्रा आगजुफोरनि अन गायैबो गोबां रोखोमनि अडिय' रेकर्ड खालामनाय बा बेफोरबाददिनो केसेटजों बा बक्सजों मोसानायबो जों नुनो मोनो। नाथाय ओ बैफोरखौ बाहाय बाहाय बाहायनानै मोसायोब्ला आरोबाव जोंनि जिखिनि दामग्रा आगजु बैफोरबो लासैनो गोमालांनो हमगोन बेनि थाखायनो औ जोङो बैफोरखौ बाहायानो मोजां होननानै आं सानो आरो बेनिफ्राय ओमफ्राय जोङो औ बेनिफ्राय जों गासै स्नि सान